हेलौ खोनादों ना नोंथां हेलौ
अ नोंथां खोनादों उम हेलौ
जों दा बैसागुनि सोमोन्दै रायलायनोसै एसे नोंथां
अ लायराय जागोन उम
बैसागु होनोबाथ जों मिथिखागौ जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन फोरबोआ बेनो
जेरावनाखि जों बैसागुखौ मोननै बाहागोआव मोनो जेनेबा मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु नंगौ ना नोंथां?
औ औ।
औ दा मोसौ बैसागुआ जोंना सैथ्र' दाननि ओ जोबथा सानखालि जायो। आरो मानसि बैसागुआ बैसागनि ओ सेथि थारिखनिफ्राय जागायो आरो गोदोनि समाव बैसागुखौ स्नि सानहालागै खुंनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबादि स्नि सानसिमहालाग गै खुंनाया खमायबोनायखौ जों नुनो मोनसै। खोनादोंना नोंथां हेल'?
हेल'
अ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ
अ दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बा सिगां समाव जोंहा मोसौ बैसागुनिफ्राय लानानै मानसि बैसागुआ जोबोरैनो गाजा गोमजायै जाबोयोमोन नाथाय आथिखालाव दा नोंथाङा बिफोरखौ सोलायनाय नुदों नामा?
औ जोंनि ओरै ओनसोलावथ' दा मोसौ बैसागुआ गैलायानो होनजाबाय।
औ औ।
मोसौ बैसागु गैयैनि मोनसे जाहोनाबो जाहैबाय मा न'खराव मोसौखौनो लाला आरोना मोसौआनो थाला।
औ।
गोदो समाव हालेवनो थाखाय न'खर न'खर मोसौ हालुवा मानो गाय मोसौ गोबां मोसौ थायोमोन आरोना।
औ औ।
नाथाय आथिखालाव मा मोसौआनो गैलाबा मारै मोसौ फुजा जाबावनो नङा होमबा? जोंनि बै ओनसोलाव मोसौ फुजाखौ मोसौ बैसागुखौ जों नुनो थांलिया आरोना। बेनिफ्राय मानसि बैसागु होननानै नानै बुङोब्ला गोदो सप्ताह खननै दान मोनसे गाहाम बिदिनो रंजायोमोन होननानै बुङो मानसिनि बैसागुखौ नङा होमबा?
औ औ।
निया मा जाबाय हनै सानसे साननै बबेयावबा सप्ता खनसे बिदि जेबो फिक्स गैला आरोना।
औ औ।
रंजानाया
औ दा सिगां समाव जों ओ गिबि जेनाखि मोसौनि बैसागु बेवहायनो मोसौखौ ओरैबादि ओ सिबियोमोन जे जोंनि बर' हारिया मानोना आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंग्रा हारि नालाय। दा बिसिनि फारसे से ओरैबादि फु जिमोन जे बिसोरखौ ओ फान्थाव, लाव बा हालदै, थाव गोथां फुननानै बिसोरखौ ओ दैमाफोराव थुखैनो लांलायोमोन आरोना।
ओम।
नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै फैयै नै जों दा बेफोरखौ नुनो मोनला आरोना। जेनाखि बैसागु बेवहाय जों बैसागनि सेथि सानहालागै मानसि बैसागुखौनो डाइरेक्ट बेफोरबायाददि खालामनाय नुनो मोनसै नाथाय आं खोनानो मोन्दों बबेबा बबेबा गामियाव दासिमबो बेफोरबायदि मोसौनि बैसागु फालियो आरोना। दा बेल' सोलायाखै जेनाखि बेल' गोमालाङाखै मोसौनि जेनाखि बैसागु बेल' गोमालाङाखै बेजों लोगोसे जोंना जेनाखि बैसागुआव रंजायो जेनाखि बरफोरनि दामग्रा देग्रा आगजुफोर बेखौबो आं खमायबोनायखौ नुनो मोनसै नोंथां। दा नोंथाङा बेफोर दाम-दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि फारसे माबाफोर बुंगोन नामा? सिगां समाव खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ लानानै जों ओ गामि गामि गाजा गोमजायै बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर दामग्रा आगजु फोरा लासै लासै खमायबो लांबाय नोंथाङा बिनि फारसे ओ एसे फोरमायलाय।
जोंनि बैसागु रंजानायाव माने बे जोंनि बर'नि जे आंगो दामजुफोर
औ
खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेखौथ' जोंनि समनिफ्रायनो जेब्ला जों उन्दै बेै समनिफ्रायनो आं जोंनि गामिजों ओनसोलाव नुबोनाय जाखायाखै आरोना।
औ
ओरैनो दामोब्ला बे सिफुंखौ एसे दामो। सिफुं जथा बेख खौ एसे दामनो खौ जों नुनो मोनो आरोना
उम उम
बेनिफ्राय ओरैनो आथिखालनि जे बक्सफोर लानानै गोदान मेथाइफोरजों रंजानाय बेफोरखौसो जों नुनो मोनसै आरो
नंगौ
आरो आथिखालनि रंजानाया ओरैबायदि जाबाय सेंग्रा गथ थ'फोरनि ग्रुपआ आलदा बोरायफोरनि ग्रुपआ आलादा, बुरिफोरनि ग्रुपा आलादा, हाबा जादान सिख्लाफोरनि ग्रुपआ आलादा बेफोरबायदि एकदम ग्रुप लायै ग्रुप लायैसो रंजानाय जाबाय आरो ना।
औ औ
खेबसेयैनो बोराय बुरै रंज जानाय, सेंग्रा सिख्ला रंजानाय बेबायदि जों नुनो थांलिया आरो ना आथिखालाव
उम उम दा जों बै समाव जेनाखि जोंनि बर'नि मख'जाथाव फोरबो बैसागु बेवहाय जों मोनसे जेनाखि गे देरा उन्दैखौ ओ खुलुमनाय उन्दै ओ अ सरि उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय, गेदेरा उन्दै खौ ओ बोर होनाय बेफोरबादि नुनो मोनोमोन दा नोंथाङा बेफोरनि फारसे माबाफोर बुंगोन नामा? आथिखालाव बेफोर दंबावो नामा नोंथां?
दङ' दङ', बेखौ जोङो दाबो नुनो मोनो, जेनेबा जों न'खरफ्राव हाबफैयोब्ला जेनेबा सेंग्रा सेंग्रानि न'खरा जेनेबा हमनानै ला जोंनि न'खराव हाबफैबाय अब्ला जोंनि न'खरनि गाहाय गाहाय गार्जेनफोरखौ खुलुमनानै थांनाय बेफोरबायदिखौ जों दाबो नुयो आरो ना।
औउ
जेनेबा जों थांबाय गुबुन न'खरनियाव जोंबो बै नखरनि गाहाय गार्जेनफोरखौ खुलुमनानै फैबाय बेबायदिया दाबो सोलियो आरो
औ औ
उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय गेदेरा उन्दैनि बोर सारस्रिनाय बेफोर सोलियो आरो दासिमबो।
औ।
जेनेबा ओरैनो मोनसे खोथाखौ आं खोनानो मोनदोंमोनलै, माबा बैसागुआवलायनो माबा फिथा जानो मोना माबा मोना माबा जायो होननाय खोनादोंमोन आं।
औ औ।
बे मा मोसौनाव दुमालु जाजानो गिनानै जाया होनोमोन नामाथाय।
औ नोंथां नंगौ सैथो जों बैसागुआव बेफोरबादि। फिथा जानायखौ नुनो मोना मानोना जों बर' हारिया आबादारि हा-गाहाय हारि नालाय। बिनिखायनो मोसौआ जोंनि। ओ मोनसे सिबिजाथाव बा फोथायजाथाव। ओ जोंनि जुनार आरो बे बैसागु बोथोराव बे फिथाफोरखौ जायोबा मोसौआ दुमालु जायो होननानै जों फोथायो नोंथां।
उम।
उम। ओ जों बैसागु समाव नुनो मोनो ओ जेरैबायदि बैसागु रंजानायजों लोगोसे ओ गामिफोराव सोरबाफोर गोदान मानसि बा बाइकफोरजों बा ओ गारिफोरजों गामि गेजेरजों थाङोबा बैसागु मोसाफुबाय थानाय समाव। बेफो-बिसोरखौ लाखिनानै फैसा लाखिनाय बा माबा मोनसे बिनाय ओ आथिखालाव नुनो मोनबोदों नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदि दंना गैया?
ओं जोंनि जायगायावबो दङ आलासि सोरबा गामियाव आलासि फैयोब्ला बा गामिजों सोरबाफोर गारिफोरजों मानसि थांदोंबा बेफोरखौ गारिफोरखौनो लाखिनानै बेनिफ्राय फैसा जेसेबां हायो जेनोबा जेसेबां होलांनो हानाय केपासिटि दं एसे सेबां फैसा लाखिनाय बेबायदि हुदाया दं आरो ना।
औ औ।
आरो ओरैनो गामि गामि बेनोबा न'खरफ्रोमबो हाबनानै मागिनाय हुदाबो दं आरो ना। जेनेबा न'खरसेया बेसे सेबां हरनो हायो जेनेबा हरथारनांगौ जेनेबा नों बाजौ हरनांगौ नों से रोजा हरनांगौ बेबायदि होननाय गैया नाथाय बे न'खर बि माया जेसेबां हरो बेखौनो नावनाय जायो आरो ना। जेनेबा नोंथांमोननि गामिजों बेफोरबायदि। दंना गैया?
अ नोंथां दङ जोंनाबो बेफोरबा दिनो ओ जागायनायाव बेफोरबादि फैसा खांनाय जाया नाथाय ओ साननैनि उनाव बे बेखौ खालामो आरो ओ जेनाखि आगान गाखो ओ आगान गाखोमोननाय होनोना। बेखौ बेयाव खालामो। बेवहाय न'खर न'खर बयबो ओ ज' ज' हाबनानैहाय न'खरफा न'खरफायाव जाय जेसेबां हायो ओ बेखौ न'खरसेनि मानसिया हरो ओमफाय बेखौ आजावनानैहाय आ मोनसे ओ जोंनि गेजेराव जोंनि गामियाव सोलिनाय दं जेनाखि खांनानै मोननाय फैसाखौ जयै जोबथा सानखालि ओ बेदर बा माबा मोनसे बायनानै जयै जाबावो आरो जोंनिथिंजायबो बेफोरबादि हुदा दं।
आरो नोंथांमोननिजों अ नोंथांमोननिजों दाबो बैसा सागुनि सिगां जे गोखा गोखै जानाय बे नेमखान्थिया दङना गैला?
अ दङ दङ नोंथां ओ आथिखालाव नाथाय बे गोदोनि बादि मोनसे ओ मा होनो मैगङा बेसेबांथा जानांगौ।
एकस' एक-एकस' एकथा जानांगौ एकस' एकथा जानांगौ होननाय बायदि खोनादोंमोन आं।
दिनो खोनादों नाथाय आं कमफ्रम नङा बे ओ सेजौ सेथा ना बेसे आं बेखौ मि थिलां नाथाय नोंथांनिफ्राय आं खोनानो मोनबाय सेजौ सेथा जानो हागौ गौ नोंथां नाथाय। ओ जोंनि ओरै जायगायावहाय बिदि सेजौ सेथा जेनाखि मैगं थाइगं ना। बेफोरखौ मोनजोबा आरो बेफोरबादि जाखिनि गामि बा खाथि खाला हाग्रायाव जा मैगं-थाइगं दं बेफोरखौ खुथुमनानै जायो आंनि आन्दाजाव सेजौ सेथा जाया नोंथां बे बैसागुआव जेनाखि संक्रानटि सानखालि मैगं-थाइगं बेयो सेजौ से था जानायखौ आं नुनो मोनाखै आरो
जोंनिजोंबो बिदिनो नोंथां जों जेनेबा गामियावबा जोंनि गामि खाथियाव जे हाग्रा दं बेयाव जेसेबां मैगं मोनो जेनेबा नैजियानो जा थामजियानो जा बेसेखौ लानानैनो बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो ना
औ औ
उ
दा होमबा नोंथां ओ गोदोनि आरो दानि जेनाखि जोंनि बर'नि बैसागु बेयो गोबाङैनो सोलायनाय खौ नुनो मोनबायसै ना
औ औ सोलायदों गोबां गोबां सोलायनायखौ नुदों जों
दा जोंना फैयै फैयै नोंथां टाइमा जोब्बायानो माथो
औ औ
बर'नि जेनाखि म'ख मख'जाथाव फोरबो बैसागु बेखौ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि जायगानि बैसागु आरो जोंनि जायगानि बैसागु माबादि एसेबाबो जों मोनदांनो मोनबाय
औ औ नोंथां नोंथांनि गामिनिखौबो जों एसे मोनथिनो मोनबाय
औ औ दा होमबा जों नोंथां लाखिनोसै ना
औ औ दे जागोन दे